दा आं मा अ होमबा नोंथां ओ इदिनो मागो दसिनि सायाव सावरायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे
अ अ होमब्रा मागो दमासिखौथ पुस मासनि जोबथायाव पुस मास जोबनायनि माबायाव ओ फालिनाय जायो
अ
औ आरो जों मागो दमासियाव ओ गासिबो माइ गायखांनाय ओ सरि ओ माइ हाखांनानै मानानै अ माइ हाखांनानै मानानोसो माइ थिखांखांनानै जोङो माइ गोदानखौ जेनेबा फिथाफोर जानाय जायो औ आरो माखासे फिथा जाया जों माखासे फिसा जायो जोसाजों जोङो फि थिख्लि फिथा लावदुम फिथा आरो माखासे फिथा खामनो हायो जेरै खला साफ्रिबो खामनो हायो औ आरो माइ ब्राजों ओम थावनि फिथा माइब्रानि फिथा आरो माखासे लारुफोरबो खालामनो हायो। आरो नारेखल फिथा नारेखल लारु आरो माइब्रा माइब्रा गोसोम जों जोङो फिथा खालामनो गोसोम कालारनि फिथा
औ माइब्रायानो गोसोम फिथा दङ इखो खालामनो हायो आरो
औ औ औ औ ओरैनो नोंथाङालाय माबायदि फिथाखौ साबसिन मोनो?
आंथ गासिखौबो मोजां मोनजोबो आङो। थावनि फिथा एन्थाब लारु
अ अ ओम नोंथांमोननिखि ओरैनो बोरै फालिनाय जायो मागो ओ दमानसिखौ?
जोंनिथिंबो इदिनो फालिनाय जायो ओ फिथा सावनानै फालिनाय जायो आरो
अ अ ओम ओरै नोंथांमोननिखै ओ मागो दमासि समाव गेदेरफोरनिफ्राय मान होनानै बोर लानाय जायोना?
ओं बोर लानाय जायो ओम
ओरैनो नोंथाङा ओ अबबा मोनसे फिथाखौ माबोरै सावो बोरै खालाम मो एसे ओ फोरना होनो हागौमोन ना?
औ। ओ थावनि फिथाखौ ओ अ जेनेबा थावनि फिथ था बुंनोसै आङो नोंथांनि सिगाङाव ओम थावनि फिथाखौ माने दैजों नागोरोना लानांगौ आरो दै होनानै। बिनि उनाव लारु खालामनानै थाव गुदुङाव होनांगौ आरो थावनि फिथाखौ।
अ अ अ अ।
थाउनि लारु जायो।
औ औ।
ओम नोंथाङा माखौ बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' ओ नारेंखल लारुखौ मोजां मोनो एनथाबजों नारेंखल होयोना एनथाब सिङाव।
औ।
खौ मोजां मोनो आरो थावनि फि थाखौथ' गोथाव मोनखायोआनो गासिबो गोथाव मोननांगौ जानोनानै। ओं दा आङो एनथाब खौनो बोरै खालामो एसे खोनथानोसै ओ सिगांग्रो माइब्रा माइब्रा माइरंखौ
औ।
देग्रोनानै ओ गुन्द्रा खालामबाय जेनेबा माइरं गुन्दि खालामबाय गुन्दि खालामना लानानै बिखौ जोङो माबा मोनसे ओ थावाफोर होनानै माबा मोनसे जेराव सावगोन जोङो बेयाव ओ बे गुन्द माबाखौ गुन्दैखौ होनानै जोङो गलनो फेन्ना लै लाबाय। ओमफाय बेयाव जोङो नारेखलबो होनो हायो गुर मेथा थाइबो होनो हायो जायखिजाया गोदै बुस्थुबो होनो हायो आरो ना। बेनिफ्रायनो बेयो एनथाबा जाबाय आरो ओमफ्राय जानोथ' गोथाव जाखायो औ औ। ओमफ्राय आरो नारेंखल लारु बुङोबाथ' ओ नारेंखल लारुखौबो खायसे सेया खैथाबायै खालामो। खैथाबा रोखोमै ओम जे खिजा आंनि न'आव खालामनायाथ' ओरैनो सिमपोल खालामनाय जायो आरो ना। ओ नारेखलखौ नारे खलखौ सुरखिना लाबाय ओम सुरखिना ला नानै नारेखलखौ ओ थाव एसे होनानै एवना ला बाय सारायाव ओमफ्राय गोदै होबाय
ओ।
सिनि होबाय ओमफ्राय एसे ओ बिनि कालारा एसे ओ एसे बेलेग जायो दाना एवबाय थाबाथाय जा औ जारोमरोम जाजासे औ एव एव नानै लानाय जाजासे जोङो एवनानै लाबाय बेनि उनाव एसे गुसु जाबाथाय ओ जोङो आखाइजोंनो गल गल खालामबाय आरो। लारुनि मोनसे माबा होबाय ओमफ्राय खायसेया आरो बादामफोर फिसा फिसा फिसा हाफ्लेनानैबो लगायनानै लारु खालामो।
औ।
औ आरो खायसेया ओ माइरं गुन्दैखौबो होफाबावोसो एवनानै माबाजों ओ नारेखल लारुवाव,
गोथाव जायो इदिबा ना?
औ औ जायो औ औ ओं जायो।
ओरैनो नोंथाङा मा मा जाफेरखो मा मा फिथाखौ माने गोथावसिन मोनो जेनेबा मा फिथाइा दसे सेनो जायो साहसावनो।
सहसावनो होनब्ला एनथाबखौ आङो सहसिन मोनो आरो।
औ औ औ उ- ओरैनो नोंथाङा ओ- फिथाफोरखौ गामिफोराव राननाय जायोना जाया नोंसोरनि गामिखिजा न'खरनिफोरनो
मा होनदों नोंथाङा
जेनेबा नोंसोरनि गामियाव आरोना जयै जमायै माने फिथा जानाय जायोना जाया?
जानाय जायो।
औ जायोना आरो जोंनि जोंनि गामिखि न' न' जेनेबा लिङो ओ- फै जोंहानाव साहा लोंनो फिथाजों होननानै लिंनाय जायो आरोना।
नाय ज उ- उ-
म
उ
नोंथाङा ओ- फंनैसो होनबावनो हागौमोन ना मागो दमासिनि सोमोन्दै?
मागो दमासि होनोब्ला मागो समाव ओ- नो मा होनो जेनेबा माइ हाखांनानैथ' जायो नालाय मागो समा उम-
औ।
मा होनो फेला गुरुबो सावनाय जायो इयाव जेनेबा माबा नारा हानानै। भेला गुरु सावनाय ज ना जाय नुनो मोनो आं।
औ औ नंगौ।
उ नोंथाङा ओ- भेलागुरुखौ माबा फेरबायनाा फेराखै?
औ भेलागुर सावनाय जायो जोंना बोसोरै।
अ नोंथ नोंसार नोंथां मिथि
औ फुङावनो सिखारबाय फुङावनो सिखारनांगौ। फुावनो सिखारनानै ओ- सारिथाावनो मफ्राय दुगैनानै गोथ जानानै खुलुमनानै सावनाय जायो आरो उ ओरैनो नों- नि औ औ नोंथांमोननिथिं ओरैनो ओ- मा मा ओ- माबायै माबानाय जायो जेनेबा मागो दमासिखौ मा मा खालामो मा मा बाउो मा मा फालियो माबायदि फालियो एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
उ जेनेबा माबायदिहाय आं
मानि नोंथांमोननिखै मा बुस्थुआ जेनेबा आलदा आर ना मालाय गामिनि सायाव बेले खालामो आरो नोंसोरनि गामिखौ मा बुस्थु जेनेबा मागो दमाइसिआव मा खालामो नोंसोरनिखि
जोंनिथ'' बिदि ओरैनो मागो दं मानसियाव ओ फुङावनो उथिनानै फिथा सावनाय जायो भेलागुरु सावखांनानै दाउखा गाबि खाथियावनो ओ जेनेबा भेलागुरु सावनांगौ होननानै मानियो आरो
औ औ औ
दुगैस्रां लोबस्राङै
ओमफ्राय नोंथाङा दिनैसिम ओ भेलागुरखौ सावफेरबायना
भेलागुरुखौथ' इदि सावफेरनानै मोनाखै आं उन्दैयावबो
ओं ओं ओं ओरैनो नोंथांमोननि न'आव ओ मागो दमासि समाव माबायदि जायो आलासिफोर लिंहरना मा मा जाहोयो मा मा खालामो
उम। आलासि फैनायाथ' फैयो जेनेबा इदिनो फैबोला ओ फिथा सावनानै नानै जाहोयो ना बेदरजों मोजाङै सिबियो आरो आलासि फैबोला
औ औ औ
उम नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिंजाबो बिदिनो आलासिफोर फैबा मान होयो
उम
गेदेरनिफ्राय बोर लायो बिदिनो एखेयानो दे
औ
उम
नोंथाङा आरो माबाफोर फिथाफोर मोनथिबावो नामा बिनि अनगायै
बेनि अनगायैथ' आं दा मिथिथ'वा नोंथां
उम उम उम
उम खुरमाखौ मादि बानायो नोंथाङा खिन्था फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ खुरमाखौ माबा माने औ मुरिखौथ' मिथिगौ नोंथाङा औ मुरिखौ जों एसे एउफ्रामग्रोना लाबाय बेनिफ्राय गुरु मेथाया बिखौ जोङो साराय गुदुङाव होनानै बिखौ ओ दै गुदुं जाबायदि बियो आवलि खायोना गलि खायो औ बेयाव जोङो बै माबाखौ खौ लगायना होनाय जायो आरो मुरिखौ गारना होनाय जायो बे गुदुंङाव ओमफ्राय जोङो फि देबाय थाबाय ओमफ्राय गुसु जालांबा हारसिंनो गोरा जानानै जोङो आखाइजों मा बानानै गथा गथा खालामबानो जाबाय लारुआ उम
उम
अ नोंथां
औ
जोंना समाबो जाबायमोन ओ आरो मागो दमासिनि आं मिथिनो मोननि खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां जागोन दे उम दे